खोनादों नोंथां, मा खामदों नोंथां? अ‌ नोंथां आ दसा ओमबा नोंथां आं नोंथांखौ फन खालाम जाहोनानो नोंथांजों दान्दिसे सावरायनो हागोन नामा नों थां?
अ आतसा नोंथाङाथ' फ्रियैनो दं‌ जानांगौ ना नोंथां?
औ, नोंथां।
अ आतसा आतसा‌‌ आतसा आतसा होमबा नोंथां नोंथांजों सावरायनो लानाय टपिकआनो जाबाय सावरायजागोन ना नोंथां?
सावराय जागोन सावराय जागोन सावराय जागोन।
अ आदसा आदसा होमबा नोंथां नोंथाङाथ' ओरैनो जेनेबा जा जोंनि बर'नि खायद' ओंख्रि ना नोंथां आ खोनादोंना नोंथां? औ खायद' ओंख्रियाव नोंथाङा जेनेबा
ओ मा ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो जेरै-हमना ला बेलेग बेलेग जोंनि जेरै- दाउ बे दरफोरजों बायदिसिना लगायमोनदेर जायो। नोंथाङा मा ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो फोरमायनो हागोन नामा?
आत्सा आंथ' ओरै बर'नि खाय ओंख्रि बुङोब्ला नोंथां खोनादों ना नोंथां? ओरै अनला ओंख्रि थाबाय अनला ओंख्रि
आव
अनला अनला मेवाय, अमा बेदर अमा बेदरजों नारजि
हेलौ अ अ अ अ
बेफोरखौ बेफोरखौ आं माने जानो मोजां मोनो आरो
अ आदसा आदसा गोथाव नामा नोंथां जानाय बेफोर बुस्थुआ?
बेफोर ओंख्रियाथ' बरनि खायद'खा माने बियो गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थाखानाय बरफ्रा बेखौनो बांसिन जायोमोन गोदो।
अ आत्सा आतसा नंगौ नामा नोंथां?
औ औ
ओरैनोथ' नोंथांनि जानाय जाखिनि माबायाथ' ओ अनलाजों दाउ ना मा होनदोंमोनलाय नोंथां?
हेलौ
औ अनलाजों मेवाइ होनदों।
अ आदसा होमबा नों औ औ मेवाइ जाखिनि बे मेवाइ बुस्थु ना नोंथां बेखौ बोरैहाय माबोरै बानायनाय बा ब बेयाव लायनाय बा बोरै बोरै मोननाय जायो नोंथां?
अ आतसा मेवायखौ औवानिफ्राय मोननाय जायो माने औवानि जे बिजौ‌ माने गोरलै खिलिनाय
औ आतसा
बेखौ दाननानै लाइ नानै बिगुर जेखुनु जोग्रा बुस जे खुन गोसोम सोम थायोना नोंथां बेफोरखौ बेफोरखौ गारना लागोरसिगोन आरो गिबियाव माने
अ आतसा आतसा नोंथां।
औ
बेनिफ्राय नोंथां आर ओ जाखिनि बे औ औ
ओमफाय दाना माइरंखौ देसिगोन आरो ना माने नोंथां।
औ।
इम इमफ्राय माइरंखौ देनानै मेवाइखौ गि बेयाव खारैजों संग्रोना लायो आरो माने रुग्रोना लायो।
औ औ आतसा आतसा।
बिनिफ्राय मेवाया जेब्ला गुरै जागोन ना नोंथां अब्ला अनलाखौ अनला जे माइरंजों देनाय अन गुन्दै बेखौ बेयाव होना होसिगोन आरो माने नोंथां।
आतसा आतसा आतसा आतसा। ओरैनोथ' नोंथां
औ बुं दे नों
खोनादोंना?
औ खोनादों दावब'
अ। ओरैनोथ' बै जाखिनि मेवाय ना नोंथां
औ औ।
बे मेवाइखौ जेनेबा हाजोफोरावबो मोनो आरोना नोंथां।
औ मोनो नोंथां।
अ अ अ आतसा आतसा। ओरैनो बै औवा बुरखा औवा बुरखानियाबोथ' नोंथाङा जा बुंदों बिदि बे जानांगौ ना नोंथां?
औ नोंथां बांसिन औवा बुररखानिखौ जानाय जानाय नुनो मोनो आरो मानो नों औ औ आरो औवा मेवाइखौ गो औवा मेवाइखौ आसार दोननानैबो जायो माने गो खै दोननाय होनो बेखौ औ औ औ। बियो बियो औ औ। औ औ औ बेखौ सोरबा बायदिया नाजों जायो सोरबा बायदिया अमा बेदरजों संना जायो।
अ आतसा आतसा आसा।
ओरैनो बिदिनो एवलाबायनानैबो जायो आरो।
औ नंगौ नंगौ माने जेरै हायो ओरै जानो हायो आरो ना। एवनानै
औ औ।
अ आतसा आतसा।
आदसा नोंथाङा औवा बेेवाइनि गोखै दोननायखौ मोनजाफेराखै ना मा जाखो नोंथां?
औ मोनजादों मोनजानायालाय नोंथां होनबाबो माने अबेबा अबेबा बेलेग बेलेग खिसिमै सोरबा बायदिसिना रोखोमै एवोना नोंथां औ बेयाव माने बारा मोनजाफेराखै आरो मोनजानायालाय एसे एनै मोनजाबाय औ।
आतसा आतसा आतसा।
ओरैनोथ' नोंथाङा आरो नोंथाङा जेनेबा गुबुन ओंख्रि बुंनो थांब्ला एसे फोरमायनो हागोन नामा गुबुन ओंख्रिफोरखौ बोरै सङो नोंथाङा जानो मोजां मोननाय?
आदसा आंथ' नारजि अमा होनोबा ना जाहाथ मोजां मोनो नारजि अमाखौ बानाय थां माने नारजि अमाया बर'नि खायदख खा नालाय नोंथां औ गिबियाव गिबियाव ना नारजि अमा बेदरखौ एवखां ग्रोना लाबाय आरो नाम नोंथां औ। अमा बेदरखौ एवफ्रामगोरना लानानै खांनानै दोनथ'सिगोन ओमफ्राय बिनि उनाव दाना नारजिजों नार्जिखौ नारजिखौ दै बुरजा होनानै माने संग्रोसिगोन आरो बेयाव संख्रै बानलु बायदि बायदि मस्ला होनानै माने बेखौ संसिगोन आरो नोंथां। ओ जेब्ला जेब्ला बियो बेखौ गोबाव सम खोबनानै दोनसिगोन खोबनानै दोननानै गुदुनाय समाव अब्ला अमा बेदरखौ होना होसिगोन आरो माने बियाव
खोनदोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ औ माने बेखौ बेबायदिनो गोबाव स सम खोबना दोननानै मोनजासिम माने दोनसिगोन आरो बेखौ एरालासिनो
आतसा आतसा आतसा ओमफाय बे औ औ औ आतसा आतसा ओमफाय बिनि बेलायावनो ना नोंथां
औ बुंलाय नोंथां
ओरै फिथाइ सामथाय बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा मा फिथाइखौ जानो मोजां मोनो थालिर आफाय आंगुर
फिथाइ सामथाय बुङोब्लाथ' आं थाइजौ फिथाइखौ बांसिन जायो आरो नामानि नोंथां औ ओरै आपेल आगुरखौ जानो मोजां मोनो नाथाय जोंनि बे जायगायाव खम आफेल आगुर मोननाय फिथाइ बिबार फिथाइखौ मोननो खम नालाय नोंथां
आतसा आतसा आतसा
बारा जाबाङाबो गायनायावबो गायनायफोरखौबो खम नुयो बिफांखौनो खम नुयो माने नोंथां। आपेल आंगुरनि फिथाइ बिफांनि दंफां खौनो बेफोरखौ गुबुन हादोरनिफ्राय मोननाय नालाय गोबाव गोबावजों खेबसे खेबसे मोनजानाय जायो आरो माने नों
औ नोंगौ नोंगौ नोंथां जाखिनि जोंनि थाइजौआथ' गामि एरि या बा न'खरफोरावथ' साफ्रोमबोनावथ' थाखायोयानोसै थाइजौ बिफांफ्रा ना नोंथां। औ औ औ, थिगानो थिगानो नोंथां। आरैनोथ' थाइजौआव बा मा थाइजौ होनो होनोमोनलाय नोंथां मोनसे ओंखाम थाइजौ ना मा होनोमोन नामा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां ओंखाम थाइजौ होननाय मोनसे दङ माने
उम बिनिफ्राय आरो नोंथाङा जाखिनि जों थालिर बिफां बे बिफांखौ नोंथाङा गायफेरबाय नामा?
थालिर बिफांखौ गायबाय गायनाया ओं उम
औ
खौथ' बयनिबो न'खर न'खराव नुखायो नालाय थालिर बिफांखौ औ
माने ओरैजाय औ
औ बुंलाय नोंथां बुंलाय नोंथां
औ माने आंबोथ' थालेर फिथाइखौ जान- जानो मोजां मोजां मोनोमोन नालाय बेखायनो सोंदों आरो नोंथांनाव आं माने थालिर बिफांखौ
औ औ औ
दे नोंथां जागायफिनदो दे।